हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ नोंथां
ओं दा खानादोंना
ओं खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा दा फ्रियैनो दङ ना?
औ नोंथां दायो फ्रियैनो दङ
अ अब्ला आं नोंथांजों ओ फंसे खोथा माने मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो होननानैसो फनहरनाय जादोंमोन आरो
औ जागोन नोंथां
औ ओ नोंथां आं नोंजों ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो नागिरदों आरो बे टपिकआ जाहैबाय ओ जोङो गामि ओनसोलाव जिउ खांनाय आरो नोगोर ओनसोलाव जिउ खांनाय माने मोननैयावहाय मा मा मोजां मा मा गाज्रि जेनेबा गामियावहाय मा बुस्थुआ मोजां मा बुस्थुआ गाज्रि आरो नोगोरावहाय नोगोरनि जिउ खुंनायाव मा बुस्थुआ मोजां मा बुस्थुआ गाज्रि ज्रि बेफोरखौनो इसे सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो आङो
जागोन नोंथां जागोन सावरायजागोन
औ औ लाङो औसि बुंग्रोनोसै आरो
औ जागोन नोंथां
औ नोंथां आं सानो गामि ओनसोलाव जिउ खुंनाया मोजां ओ मोजां आरो जोबोरैनो जोङो
ओ आंनि बादिब्ला दाह जोबोरैनो गाहाम मानो होनोबा गामि ओनसोलाव जेरै जोङो दंफां लाइफां जिब जुनार बायदिसिना दावउमा दाउसाजों लोगोसे गावनि जुग खुंनायनि लाइफआवबो माने जों सरासनस्रायै नोगोरै मा होनो होमबा सुबुङै जेरै जेरै जों जिउ खांनानै रायजाबोगासिनो दं बेबायदिनो जोङो गाहामै थांनानै दासिम दं आरो दा बुंनो थाङोब्ला बिसेंदि समायना रमायना माने गामिनि आ दंफां लाइफां जिब जुनार जोबोरैनो ना बुंनो थाङोब्ला समायना आरो बिनि थाखायनो आंबो गाहाम होननानै बुंनो बुंनो नांगोन
औ औ नोंगौ नोंथां आंबो औ आंबो सानो माने गामियावहाय आं गोजानावहाय थानानै आंबो लु नुबोदों आरो जेनेबा गामि एरियायावहाय जोंना खौसेथिया बांसिन जायो जोङो न'खर न'खरसेया गुबुन न खरसेखौ हेफाजाब होनाय बेफोरखौ आं गामियाव बांसिन नुनो मोनो आरो जेरै जोङो ओ गाजा गोमजायै सोरबा सासे न'खरा खैफोद आफोद जायोब्ला जोङो गामिनि मानसि बेफोरानो ज' थांलायलायनानै बिसो बे न'खरखौ हेफाजाब होनायखौ आं नुयो आरो औ औ जेरै आरो बेलेग फेस्टिभेलखौनो होनदो जोंहा बैसागु जाबाय मागो जाबाय बिदिनो आद गुबुन गुबुन फोरबोफोरावहाय गोबां माने ज' ज' ज जायै गाजा गोमजायै जों गामि ओनसोलावहाय जों बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो आरो जोङो बारहावाखौथ' जों औ औ
औ
गामि ओनसोलाव जोंहा बारहावाफोराबो मोजां जाबाय बिफां लाइफां दङ सोमखोर मिथिंगा जेराव दावराव दावसि गैया बिदिनो पलिउसनफोर खम जायो गामियावहाय दाउमा दाउसानि देंखो ओरै मोसौ मोस मैसो गोबां माने जिब जुनारफ्राबो गामियावनो बांसिनै थायो आरो
औ
औ दा नोंथाङा आरो मा होनो सानो
दा आंनि बादिबाथ' बेनो जेनेबा जोंना दा नै बाव बर' हारिनि नेमखान्थि बायदिसिना आरो गामियाव जुदि जों गामि दायोब्ला जोङो बायदिसिना मोनसे नेमखान्थि थायो नालाय बे नेमखान्थिफोरा माने मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय आरो ओरैहाय जोंना गामियाव थानायफ्राथ' जेनेबा बांसिनानो हाल मावनानै जाग्रा नालाय आबाद मावनानै जाग्रा दा बुंनो थाङोब्ला जोंना नैबे गामि ओनसोलाव थाग्राफोरना माने आबाद मावनाय जों आरो ओरैजाय मिथिंगानि नेमखान्थि बायदि सोलिनायजों जोबोरैनो गाहाम होन्नानै बुंनांगोन आरो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नाथाय गामियाव थानायाबो माखासे ओ मा होनगोन बेखौ ओ प्रब्लेमबो दं आरो एसे माखासे बे खेथ्रआव नायोब्ला जेरै जोङो गामि होनोब्ला जोंना नोगोर एरि नोगोर जायगानिफ्राय एसे गोजानाव जानखार जायो नालाय जोंहा माने बेवहाय गारि मथरनिफ्राय एसे खस्थ' जाहैयो आरो जोंना आरो जों जेनेबा मालाबाफोर समावहाय जोङो माबा मोनसे नांब्रबगौ जायो दा जेनेबा सोरबा इमार जेेनसिखौनो हमदो माबा मोनसे जाब्रबथाय जानायावहाय बेयावहाय जेनेबा बेवहाय जेनेबा जोङो माब्लाबा समावहाय जों थाबनो नोगोर एबा मेडिकेल जों मोनहैयाब्ला एसे औ औ बिदि माने खैफोदबो मालाबा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो थाब मोनहैयै समावहाय
औ
आरो लामा सामाफ्राबो मालाबा सम समावहाय जोंना गाज्रि जानानै थायो दासिमबोथ' जोंना औ बर' गामिफोराव दासिमबो लामाफोरानो जोंना गैजोबा मोजां लामायानो
औ
दा बे बेफोर मोनसे माखासे गाज्रि आरो खिन्थु गामियाव थानाया गोबाङैनो मोजां आरो जोंनि देहाफोरनिफ्राय नायोब्ला जोंना थाजिमसिन थायो आरो नोगोरफ्राव थानायनिफ्राय
औ औ
औ दा बेनो आरो गामियाव थानाया औ
आंनि बादिबाबो बेनो आरो जेनेबा जोङो फरायनाय निफ्राय लानानै बा माबा मोनसे ओ जोंनि बे जेनेबा इंख खाम बा ससियेल ससियेल सार्भिसनिफ्राय लानानै जेनेबा जोङो मोनसे खोथाययाव जेनेबा जों गामियाव थाग्रा हिसाबै जों दा नैबे गामि एरियावथ' माने एसेबां जेनेबा कलेज बायदिसिनाबो गैया जाहैबाय आरो मेडिकेल बायदिसिनाबो एसे खम जायो नालाय दा जोंना नैबे गामिनिफ्राय सहरसिम थांनो थाखाय एसे गोजान जानाय माने मालाबा समाव इमारजेनसि जानायाव हास्लाबाबो जायो आरो बायदिसि ना जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो दा बेनो आरो फरायनायनि बेलायावबो बेनो दा फरायनायनि बेलायावबो जोंना गामियावथ' एसेबां कलेजबो गैया नालाय
नंगौ नंगौ
थांनो थाखाय जोंना माने बे बिराद प्रब्लेम जायो आरो एसे दा गामिनि जेंनाया बेनो आरो जोंना।
औ औ दा फारसेथिं नोगोराव थानायफोरा जाहैबाय गावसिनि नोगोरावनो गासैबो बुस्थुफ्रानो खाथि खाथि थाजोबो नालाय बिबदिनो होन माबा मोनसे नांब्रबबो जाबाय दखानफ्रा खाथियावनो थाब्लाय थाबाय देहा फाहामसालिफ्रा खाथियावनो थाबाय स्कुल कलेजफोराबो खाथि खाथियावनो माने गोबां बिबाङाव थायो आरो एभेलेबेल
औ
औ बेनिखायनो माने बिसिना बेफोराव सुबिदा जायो आरो नाथाय नोगोर ओनसोलाव थानायफ्रा मोनसेयानो गाज्रि जेनेबा बिसोरना गोबां दावराव जायो गारि मथर गोबां मानसि फोरा थायो बिनि थाखाय माने जायगाफोरा थोन थोन औ देहानि थाखाय बेयावनो जाबाय गारि मथरनि उखुन्दै बिफां लाइफांफ्रा खम जायो बिदिनो माने मोजां आराम फ्रेश बारफोरखौ बिसोरो मोननो हाया।
मोननो हाया ओं बिदि आरो
आरो नोंथा मा सानो? खोनादों ना? हेल' औ औ नोंथाङा मा मा सानो एसे बुंलाय औ
ओ आंनि बाबोथ' बेनो जेनेबा नैबे दा टाउन सोहराव थानायफ्रा ओरै गावसिनि ओ नांबगौ खामानिफोरखौ बा नांबगौ समफोरखौ मोननो हादोंबाबो दा जोंनि गामि एरियायाव थानाय बाददि ओ जेरैखि जोङो मोजां बारफोरखौ बारहावा खौ मोननो हायो आरो जों जेरै गामि ओनसोलाव आ गामियाव थायो। जों जेरैहाय नांगब्रबगौ समाव सहाय होलायनाय बेफोरबायदि मोननो हायो नाथाय टाउन सहराव बिदि मोननो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जाय टाउनाव थायो बे गावबा गावनि थाखायल' ओ खामानि मावनो हायो। बा गुबुन सासेजों गुबुन सासेया मदद होलायनाय बादि गैया नालाय
औ
बेवहाय दा टाउनाव थाग्राफोरा गामि ओनसोलनि बायदिखौ मोननो हाया बे मोनसे जालायबाय आरो नाथायबा ओ सहराव थानायफोरा बेनो ओ माने बे गारि उखुन्दैफोरनि ओ मा होनो गारि खारनाय बा माबा मोनसे एयार पलिउसन जानाय बेफोरनि ओ गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जायो बे मोनसे आरो बिनि अनगायैबो जेरैहाय जोङो दा नैबयाव गामियाव थायो दा बिसोरो गामिनि बायदि अनलायनायफोरखौहाय मोननो थाङा नैबे मोनसे जेंना आरो बिसिना।
औ नाथाइ मो इसिरना मोजांबो माखासे बेलायावहाय।
औ माखासे बेलायाव मोजां आरो माखासे गावनि थाखायबा गाज्रि आरो
औ औ बिसिना जेनेबा ओ हान्थामेला फोनांजाबफोरा खाथियावनो थाबाय। उम जानांगौ बेखौ खाथियावनो मोनबाय मोनबाय होमबाना बिसना समखौ एसे ओ साबसिन माने सेभ खालामनो हायो आरो जोंना जेनेबा जों माबा गामियाव थानानै माबा मोन थि नांगौ जाबाथाय जों नोगोरसिम थांनोनो जोंहा नै नै घन्टा गाहाम से घन्टा गाहाम नांगौ जायो। आरो जोंहा गावनि प्राइभेट गारिफोर गैयाब्लाथ' बाइकफोर गैयाब्लााथ' जोंहा ओ बि लामानि गारिफोरजों नेयो नेनायावनो नेनायावनो औ गोबां जेंनाफोर जायो आरो जोंहा।
औ औ
औ आरो बेयावबो जोंहा रांबो एसे खरसा जायो जों गारि भारा गाखोनाय मानाय
औ
नोगोरफोराव थानायफोरा बिदिनो आरो बिसोरो मोजां जेनेबा सुबिदाफोरखौ
मोजां मोजां सुबिदाफोरखौ मोननो हायो आरोना
औ औ आरो बिसोरना फरायनायफ्राबो एसे सा सिन जायो नोगोर एरि जायगायावहाय माने बेयावहाय गो गोरों गोरों मानसिफोराबो जमा जाबाय नालाय माने बेफोर बिसोर नुनानैबो माने ओ नोगोरनि मानसिफोरा माने गावबो फरायफानो गोसो जाफायो बायदि मोन्दों आरो आङो।
औ औ
औ दा बिनो माने बेनो आरो जेनेबा मोनसे मोजांबा मोनसे गाज्रि होनाय थाखायोना मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बेलायावनो जेरै जोंहाबो गामियाव माखासे बुस्थुआ मोजां माखासे बुस्थुआ गाज्रि
औ माखासे बुस्थु गाज्रि बिदि जायो आरो
नोगोरावबो खायसे मोजां खायसे गाज्रि बेबायदिनो आरो
खायसे गाज्रि औ
औ आरो जाय जेरावहाय जोनोम जायो जेरावहाय उन्दैनिफ्रायनो थायो बेखौ नों मोजां मोनखायो नालाय जेनेब्ला सा सासे खायसे सासे सुबुङा जुदि नोगोराव जोनोम जायोब्ला बियो नोगोर खौनो मोजां मोनसिगोन मानोना बे उन्दैनिफ्रायनो नोगोराव थाबाय थानानै माने नोगोरनि इनभाइरमेन्टजों ओ माने मिलायनो हासि हायो नालाय आरो जों गामियाव जोनोम जाबाय नालाय जों गामियाव उन्दैनिफ्रायनो थादावबाय जों नोगोरनि बिब्दि होंगो दोंगोखौ जों उन्दैनिफ्राय मोनफेरासै
औ
बेफोरनि थाखाय माने ओ माबाबाय आरो जोङो बेजों बेखौनो मोजां मोनबाय आरो गामिखौहाय दा बिब्दि आरो दा जों बे मोजां बे गाज्रि दडाइरेक्ट बिदि बुंद्रायनो हाया आरो माने सोरनिबा थाखाय औ सोरनिबा थाखाय नोगोरा मोजां सोरनिबा थाखाय गामियानो मोजां।
गाज्रि गामिया मोजां बिदि आरो
औ बिबदि बुंनांसिगोन आरो दा नोंथां जोंना नै समाबो जाबोबाय ने
औ औ नोंथां
औ नोंथांजों आरो बेलेग टपिकावहाय रायज्लाय मोनबावगोन होननानै आं आसा खालामलाय खालामबाय आरो।
औ गोजोन्थों नोंथां बिदिबा।
औ दे गोजोन्थों नोंथां